हेलौ अ हेलौ नोंथां अ नोंथाङा दसे सम फ्रि ना? अ अब्ला ओ दानदिसे सम जों सोलों थाइनि सोमोनदै जों दसे सम सावरायनि ओ जागोन ना
औ जागोन नोंथां
अ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथियो ओ दानि समावहाय सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो जाया होननानै जों मिथियो आरो ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ गावनि जिउयाव ओ मान सिनि जिउयाव थांनानै थानो थाखाय गोबां गोनांथि ओ दानि समावहाय सोलोंथाइ गैयाब्लानो रावजोंबो सिनायजाया होननानै जों बुंनो हायो आरो आरो मेगनजोंबो नुनो मोनो ओ जेरै ओ सोलों थाइया मानसिनि जिउयाव थांनानै थानायाव जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो ओ गोबां जोंनि बर' समाजावबो ओ गोबां मानसिखौनो जोङो ओ गोबाङै सोलोंथाइ लानानैहाय ओ गोबां गिदिर गोलाव जानो हायो हानायखौ जों दानि समावहाय नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो ओ सोरबा डक्ट'र सोरबा इनजिनियार ओ बेबायदिनो गिदिर गिदिर ओ मानसिफोर जाखांबोनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो दानि समावहाय ओ ओ नाथायब्ला सिगांनि गोजाम समखौ जों नायोब्ला ओ बेफोरबायदिया ओ बुहुत खममोन होननानै जों मिनथियो आरो जोंनि आबौ आबैमोननिफ्राय जों मिथि नाय बायदिब्ला ओ सिगांनि समावहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां ओ जायोमोन जेरै बिसोरो ओ फरायनो थाखाय मोजां न' बां ओ मोजां खाथा खलम बेफोर बेफोरखौ बिसोरो मोननो हायामोन होननानै जों मिथियो आरो ओ बेबायदिनो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय बिसोरो गोदान गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय मोनसे जायगा बायदियाव जथुम जानानैहाय ओ बेबायदिनो दंफां सायख्लुमफोर एबा बबेबा ओ जायगा खना खनला बेफोरावहाय बिसोरो‌ जमा जानानैहाय ओ माब्लाबानि समाव साफा फोरोंगिरि फैनानैहाय बिसोर बिसोरखौ फोरोंफैयोमोन होननानै जों मिनथिनो हायो आरो ओ नाथाय आ आरो बिसोरो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय थाखाय बा लिरनो ओ लिरनो थाखाय बिसोरो मोजां खाथा खलम बे फोरखौ मोननो हायाखैमोन होननानै जों मिनथियो ओ जोंनि मिथिनाय बादिब्ला आबै आबौमोननि बुंबोनायबोनाय बुंबोनाय बुंनाय बायदिब्ला ओ बिसोरो ओ लिरनो थाखाय बिसोरो दाउनि गांफोरखौसो बिसोरो बाहायनो गोनां जायोमोन होननानै जोंनो आबै आबौमोना फोरमायो आरो आरोबाव ओ लिरनो थाखाय थाखाय बिसोरनियाव मोजां खाथाफोर ओ दानि जुगाव जे मोनो वेल प्रिपेद होननानै बुंनांगोन ओ बेफोरबायदि खाथाफोरखौ बिसोरो मोननो हायामोन होननानै जों मिथियो आरो ओ नाथायब्ला ओ दानि समजोंहाय सिगांनि सम आरो गोबां फारागथि होननानै जों नुनो मोनो आरो दानि बे गोदान मुगायावहाय ग्लबेलाइजेसन फैनायजों लोगोसे ओ दानि नि ओ मोजां मोजां स्कुलाव मोजां मोजां' न बां बिल्दिं ओ मोजां फोरोंगिरि नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि मोनफा साबजेक्टनि साफा फोरोंगिरि बेफोरखौ खौ दानि ओ मदन जुगावहाय मोननो हायो आरो नुनो मोनो आरो जोंनि मेगनजोंहाय ओ लोगोसे ओ गोबां मा होननांगोन बेखौ ओ ओ दिजिटेलफोर जेरै लेपटप मबाइल बेफोरजोंहाय सोलोंथाइ लानो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो दानि समावहाय ओ बेफोरबायदिनो फोरोंगिरि फोर गैथ'वाब्लाबो ओ आखाइयाव मबाइल बा लेपटपफोर थायोब्लानो ओ गुगोलफोराव नागिरनानैहाय नोङो माखौ नांगौ बेफोरखौ नागिरनानै हाय ओ गाव गावनो गाव गावनि सोंनाय आरो सोंनायनि फिनाय गाव गावनो बनायनानै लानायखौ लानो हायो आरो दानि समावहाय बेखौनो आं सानो ओम जाहाथे ओ सोलोंथाइया इयुन समावहायबो जेन' मोजाङै ओ सलिलाङो आरो बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गोबां गिदिद गिदिद सुबुंफोर जेन' जाहैनो हायो ओ बेखौनो आं सानो आरो ओ सोलोंथाइ ओ होननानै ओ बुंबावोब्ला जों बुंनो हायो ओ जे ओम मा होननांगोन बेखौ ओ सोलोंथाइया ओ जिउआव थांनानै थानायाव गोबां राहा होयो आरो ओ बेबायदिनो जे सोलोंथाइ लानानैसो मानसिया साखरि बाख'रि बेफोरखौबो मोननो हानायखौ जों नु नो मोनो साखरि बाखरि थायोब्लासो ओ संसाराव ओ खामिनो थाखाय गोरलै जायो आरो इयुन ओ जेनेरेसन फोरखौहाय ओ मोजां लामाजों दैदेनलांनो बा फोरोंलांनो हायो बेखौनो बेनिखायनो सोलोंयाइया मानसिनि जिउाव बिराद गोनांथि होननानै आं सानो आरो ओ नोंथां ओ नोंथाङाबो सोलोंथाइनिओ बा गै ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सोलोंथाइ होनबाथ' नोंथाङानो मिथि ओ बुंलांखा खाबायानो इसे ओ गुवारैबाबो ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जे मानसिया माबा मोनसे मा होनो गियान लानो थाखाय बाहायनाय मोनसे आग जु बायदि आरोना सोलोंथाइया जेनेबा बेवहाय नोङो बायदि रोखोमनि गावनि सोंथिजों लोगोसे गावनि फिननायखौ मोननायजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन बाहेरा माने गियानफोरखौबो जों लानो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों आरो ओ सोलोंथाइ होनो थाइनि गेजेरजों सुबुङा गाव गावनि जिउ खौबो दानानै लानो हादों नोंथाङाबो बुंलांदों बेखौ नोंगौ बे थारैनो सैथो सोलोंथ गैयाबा दिनै बर' हारियाबो बा मोनसे हारिया बा मोनसे समाजा दिनैसिम बेबायदि जौगालायनाय बा बादायलायनायनि मुगायाव फैनाय नङामोन बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै मानसिफोरनि साननाय-हनाया जौगानायजों लोगोसे बिसोरनि जा मावनानै मावनाय दांनाय बा जिउ खांनाय हाबा बा गावसोरनि जा बायदि माने थांनानै थानांगौ बेखौ बिसोरो दिनै बेबायदि माने थासारियाव लाबोनो हानाय नङामोन गोदोनि समाव थ' सोलोंथाइ होनोब्ला नोंथाङाबो बुंलांखादों ओ जोंनियावहाय सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गै हाखायानोमोन आरो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लाबोदों होननानै बुंनो हायोब्ला जोङो मि मिसनारिफोरनि मुंखौ मुंख नांगौ जायो जेनबा मिसनारिफोरासो बर'फोरनि गेजेरावहाय सोलोंथाइखौ लाबोनानै सोलोंथाइखौ दावग होदों बिसोर नोङामोन अब्ला हयथ जोङो सोलोंथाइनि फारसे आरो उन जाबावनानै थाबावगौमोन होननानै जों बुंनो हायो बिथांमोननि लाबोनायाव बर' फोराबो साफा सानै
साफा सानै सोलोंथाइखौ लाजेनबाय बिनि उनावहाय बिसोर साफा सानै सोलोंथाइ लानाया जेब्ला गियान मोननानै एबा साननो हनो हानाय जानानै गुबुन माखासे सुबुंफोरखौबो एबा गामिनि सुबुंफोरखौबो सोलोंथाइ लानो बिथोन होनायजों लोगोसे बिसोरखौबो जौगा थाखोनि एबा गोबां माने मोजां मोजां गियान फोरखौ होनो हानाय जादों बेनि अनगायैबो सों सोलोंथाइनि गेजेरजों आथिखालावहाय बर' गामिफोरावबो एबा गोथौ गोथौ गामिफोरावबो सोलोंथाइ लानायनि जाउनावहाय आबाद मावनायनि बेलायावनो जा एबा बायदिसिना खामानियावनो जा माखसे गोदान गोदान गोदान माने हाबाफारिफोरखौ जे मावनो हादों जेरै जों आबाद मावनायनि सायाव लायोब्ला आथिखालावहाय सिगाङावहायथ आबाद मावनाया जेरैबाय बिदि जेनेबा दोरोङारि गियानजोंनो सोलियोमोन नाथाय आथिखालावहाय आबाद मावनायनि बेलायावहाय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय बिदिनो माइ मारा होनायखौबो जोङो बायदि मेसिनजों बानायनाय आरो बिदिनो मारा होनाय माइ गायनाय बायदिफोरखौ खौबो जों मेसिनजों माने गायनो हादों मानो होनबा बेबायदि गायोब्ला जों माइखौ सानसे एबा दसे समनि गेजेराव नों गायनो हायो मानो होनबा जों दोरोङारि गियानजों बास दावरि बादारि जालायनानै जुदि हाल जांख्रा बायदि जालायोबा जोङो बेखौ दंबावो ओ गेजावो जोङो हानो नागिगो बिनिखायनो माने दसेबा स सानसे देहानिनि गेजेराव हानायनि माने थाखाय माने समाबो नोंना मा होने रैखा जायो आरो बे सम फोराव नों गुबुन खामानिखौबो मावनो हानाय जायो बेनि थाखायनो सोलोंथाइा जोंनि थाखाय गोबां माने गियान होदों एबा जोंनो जौगाखांहोनायनि मोनसे लामा दिन्थिनानै होदों दं आरो बेनि अनगायैबो माने सोलोंथाइनि गेजेरजों माखासे गोबां माने गुवार गुवार आबाद लि बा बागान बानायनानैहाय जानो हानाय ए बा गोबां जेनेबा फिथाइ सामथाइनि बागान बानायनानै जानाय बायदिफोरखौबो जों गियान मोनदों सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनो बेफोरनि अन माने बायदि रोखोमनि सुबुंनि जिउआव गोहां जेरै गाननाय जोमनायनि बेलायावनो लानो हायो गाननाय जोमनायावहाय जोङो बायदि बेबायदि रोखोमनि जेरै गोदान मु खुगाजों दिहुनजानाय बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ जों गाननो लानायखौ नुनो मोन नुनो मोनदों बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जेरै मानसि सोलोंथाइ लायोब्ला माखासे गियानखौ आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो जेनेबा बबेबा मोनसे से दाबसे जायगायाव थांनांगौब्ला एबा हाखु दाखु समाव जों थांनांगौ जायोब्ला अब्ला जों दख'नाखौ एथ गोरलैयैहाय एबा थाबनो जों गाननो हानाय जाया बेनिखायनो माखासे जेनेबा ओ गोदान मुगाजों दिहुनजानाय माखासे ओ टप एबा गस्ला बा बिदिनो लंपेन्ट बायदिफोरखौ गाननानै जों थांनो हानाय जादों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो आरो मोननो हाबावो जेरै जानाय लोंनायनि बेलायावहाय गुबुन हादरनि जेनेबा जानाय लोंनाया माबोरै सोलिगासिनो दं बा माबोरै जायो बिनि हारिफोरा माय जायो जों बेखौ माने जोंनियावहाय बाहाफैनाय नाय बायदि जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां जायगा दावबायनानैबो जेनेबा गियान आरजिनो हायो बैफोर बैसोर माने हारिफोरनि ओ गासै आसार खान्थि बिथिंफोर खौ जोङो सोलों माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों मिथिनो मोनो आरो नोंथाङाबो बुंलांदों सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गोबां गोदान गोदान जेनेबा मबाइल लेब टब बायदिफोरावबो जों माखासे सोंथि बा ओ फिननायफोरखौ मोननो हायो होननानै नंगौ बे थारैनो सै थो जेनेबा मबाइलफोराव जों माबा मोनसे गावनो गोसो सिङाव जानाय सोंथिफोरखौ जोङो सोरबा सासेनाव सोङालासिनो बा सोरबा सासेखौ लामा नाय यालासिनो ओ डाइरेक्ट इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों बेखौ सार्च खालामबानो मोननो हानाय जायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो माखासे जेरै ओ सिगां समाव ओ जेनेबा थ'फोरखौ गामिफोरावहाय बबेबा दंफां साया एबा सायख्लुमावसो फोरोंनाय नों थाङा बुंलांदों नोंगौ बे थारैनो सैथो सिगां समाव बेफोरबायदियासो सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि सोलिनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोबा आथिखालावहाय गोबां माने बिल्डिं एबा न' आरो बिनि अनगायैबो माने मोन फ्रोमबो गामिफोरावनो आथिखालावहाय गंफा गंफा स्कुल एबा फरायसालिफोर गायसन नाय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनाय बा आखर बा हांखो सिनायनो हानाय माखासे फरायसालिफोर बा फसं थाफोर जों गायसंनायखौ नुनो मोनसै बेनिखायनो सोलोंथाया मानसि नि जिवावहाय गोनांथार होनानै आंबो बुंनो सानो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माखासे गियानफोरखौ आरजिनो हाया दा नोंथां दिनै जोंनि समाबो जाथबाय दोन थनोसै नामा नोंथां
औ दे दे दे औ